नोंथां
औ हेलौ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथांनो आङो कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन। अ बेनो औ बेनो जाहैबाय जोङो माइ आबादखौ माबोरै मावो?
औ
नोंथांमोननिथिं माइ आबादखौ बोरै बोरै मावो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। थारैनो ओ जोङो ओ गिबियाव जोङो ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियाव ओ खोथिया नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां!
औ नंगौ नों
औ ओ जेनेबा जोंनो बे ओ खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो ओ बायनानै दोननाय एबा बायना दोननाय एबा ओ बिदिनो ननि दोननाय ओ बेखौ जोङो ओ बिनो ओ जेनबा खोथिया फोनो थाखाय जोङो सोमना दोननांगोन नङा होमबा नोंथां! हाखराव बिदिनो सानसे सानै साननै सान थाम बिब्दि सोमना दोननानै जोङो बेखौ उम जों बोखाङो खोथिया फोनो थाखाय बोखांनानै जोङो बेखौ ओ बिदिनो माबा मोनसे जेनेबा बस्ता जेनेबा बिदिनो उम हाफोराव जोङो बिदिनो फोन ओ फोनस्रोनानै दोनो जेनेबा लामस्रोनानै दोनो।
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो औ बे लामस्रोना दोननायाव जोङो थालिर बि-बिलाइखौ जों खोबनानै दोनो जाहाथे उम बे थालिर बिलाइ खोमना दोनब्ला जोंनिया उम बे माइलिया जोंनिया ओ जेनेबा ए गाजा बेरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
दिनो ओ खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो जोङो दुब्लि एबा फोथारखौ फोथारखौ मोजाङै हालेव लानांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
ओ जोङो ओ दानिया बांसिनानो जों ट्रेक्टरजोंसो एवनायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
मोसौजोंनो एवोमोन खिन्थु दानिया आं बेफोरखौ जेनेबा जोंनि गामि बा ओनसोलाव बिखौ नुनो थांला बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो हालेव होयो थिग बेबायदिनो ओ बे दुब्लि एबा फोथारखौ ओ जो मोजाङै फोमोनना लानानै जों बे ओ माइलिखौ जोङो ओ जेनेबा बे माइलिखौ जोङो जोङो बेयाव ओ खोथिया थिलियाव जोङो जेनेबा सारस्रो सारस्रो जोङो ओ फोनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ब्ला बे खोथियाया जोंनिया ओ जौवो बेयाव जोङो ओ जौवो जों बेब्ला जौव आरो माइ गायनाय जायो अबानया जोङो माइ गायनाय फोथारखौ जोङो हालेवो हालेवनानै जोङो बिब्दिनो हागौखौ फोमोनना लायो नङा होमबा नोंथां!
औ नंगौ नोंथां
इदिनो बोसोर बोसोर ओ माइ गायनाय हमायाव जों बिबदिनो फालिफोरखौ जों गोदान गोदानखे होबाय थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां हायो।
ओ फोथाराव थानाय दैफोरा जाहाथे जोंनिया ओ बेलेगखि ओंखारलाङा बेनिखायनो दङो जों दै जमा खालामनो थाखाय जों आलिखौ होनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो
ओ थिग बेबायदिनो जोङो हाखौ मोजाङै फोमोननानै जों बे माइ आबादखौ जों गायनाय जायो आरो थां। ओ बिदिनो गोदो गोदायथ' बांसिन बांसिन ओ जेन'बा माइ गायनो थाखाय ओ जों गुबुन जों गामिनिफ्राय सावरिफोरखौसो सावरि लानायखौसो बांसिन नुनो थांदोंमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा थिग बेबाय-बेबायदिनो बेफोर नेमफोर नेमखान्थिखौ आं नुनो मोनाखै। मानोना जोंनिया बिदिनो ओ गामि एबा गुबुन गामिनिफ्राय ओ रां होनानै जेन'बा माइ गायनो लाबोनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंनिथिं।
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो जेब्ला ओ माइ फोरा माइफोरखौ गायखांनानै जों जेब्ला ओ बेखौ जों जोबोद जोथोन लानांगौ माइ गायखांनानै जेनेबा दै थादोना थायाखै बेफोरखौ नायनांगौ आरो माइफोरा जेब्ला जों बेयाव जानाय हाग्राफोरखौबो जोङो फुनानै ओ गारनांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ नगौ नों
औ औ। जेब्ला जोंनिया बे माइया जोंनिया जायो जेनेबा गोजौ जानानै बेयाव जेब्ला फिथाइ थायो अब्लानिया जोङो बेखौ मोनबोला हानानै न' फारसे लाङो। न' फारसे लांनानै जोङो मार होनानायखौ नुयो आरो नोंथां। ओ आगोल गोदो गोदाय बुंनो थाङोब्ला थ' जों मारानानै जोंसो नायोमोन नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ दानियाथ' बेफोर नेमखान्थिया गैला मानोना दानियाथ' मिसिंजोंसो नायो।
औ नोंगौ।
औ औ बे ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो माइ आबादखौ माबायदि मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ माइ गायनाय आबाद बुङोब्लाथ' जोङो गिबियावनो गायनो थाखाय खोथिया नांग्रोयोना नोङा होनबा नोंथां। जोङो गिबियावनो न'निफ्रायनो दोनखानाय माइसालि बा जोङो न'आव गैयाब्ला गुबुननिफ्राय लायनानैबो जोङो बिखौ दैयाव साननै बा सान्थाम सोमग्रोनानै लानाय जायो आरोना नोंथां। बिनि उनाव जोङो जेब्लानोखि गाजा फिसा बेरगोन अब्ला बिखौ बोरियाव बो खांनानै जोङो बिखौ हायाव बा बस्था बनानै दोननाय जायो आरोना। बिनि उनाव जोङो बिनि सायाव फाथो बस्थाखौ खोबनानै होनाय जायो। जाहाथे फा थो बस्था जों गरम जानानै थाबनो गाजा बेरबोयो। औ बिनि उनाव जोङो दुब्लि फोथारखौ गिबियावनो जोङो खारायग्रोनानै लागोन बेनि उनाव जोङो स सामार होनानै होयो आरो ना नों थां। बिनि उनाव जोङो बेखौ मै होनानै जोङो मोज जाङै खोथिया बबेयाव आखाइजों सारस्रो सारस्रो खालामनानै फोनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ बिनि उनाव जोङो खोथिया ज जेब्लानोखि दान मोनसे बा दान खावसेनि उनाव गोरा जानानै फुजानाय जागोन अब्ला बिखौ जोङो ओ फुनानै जोंनि बै फोथाराव हालेवनानै दोननाय दुब्लियाव जोङो माइखौ गायगोन आरो ना नोंथां। उनावहाय जोङो जेब्लानोखि माइआ एसे जौनानै फैगोन अब्ला जोङो बेयावहाय ओ हासार बो सारनायखौ नुयो आरो ना नों थां।
औ नंगौ।
दानि जुगावथ' बांद्राय माइफोरा बेफोरबायदि गोदोनि बायदि जानायबो नुनो मोनला बिनि था खायनो जोङो रासायनारि हासारफोर खौबो होनाय नुयो आरो ना नों थां। बिनि उनाव जेब्ला बियो ओ दाननै बा दानथामनि उनाव औ।
औ नोंथांमोननि जेनेबा ओ ओनसोलाव माइ गायनायाव जेनेबा दा ओह दाबो जेनेबा गोदोनि बायदि मोसौजोंनो हालेवो ना थेकथरजों हालेवो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। ओ दानि जुगाव बुङोब्ला द'। बांसिनानो मोसौजों हालौनाय। खौ जों नुनो मोनला जों बांसि नानो ट्रेक्टरजों हालौनायखौ नुयो आरोना। खायफा सुबुंफोरखौल' जोंनि। ओनसोलाव मोसौजों एवनायखौ नुनो मोनो आरो ना। नोंथां।
औ नंगौ। ओह नोंथाङा औ नों नोंथाङा मोनथिनाय जेनेबा माइ आबाद मावनाया मा मा मुं दङ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। माइनि मुं बुङोब्लाथ'। आं मोनथिनायाव गिबियाव रन्जित। फुलफाख्रि जोसा फाख्रि माइब्रा जोसा जंग बुन्दु कृस। दा। आरो माइसालि। माइब्रा गोसोम। बेफोरबायदि गोबां दोङो आरो ना नोंथां आं बांद्राय मिनथिजोबा। औ नोंथाङाबो एस से फोरमायनानै होदो नोंथाङा मा मा मायनि मुंखौ मोनथियो।
औ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो जेनेबा मिथिनाया बिदिनो रनजित बिदिनो अन्जना बिदिनो बंग' बुन्दु बिदि आरो गोबां दंबयो नोंथाङा। ओ नोंथाङा नों नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला बे माइ मारा नानानै जा जिगाब ओंखार आरो बे जिगाबखौ मा मा खामानियाव बाहायनो हायो ओ नोंथाङा मिथिनाय बायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जों जिगाब बुङोब्लाथ' जों बेखौ गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरोना नोंथां। जेरैखि जोङो अरदाबाव अर। ओंखाम सङोब्ला अरजों बेखौबो जों बेहबो बाहायनाय जायो आरो बिनि न जों जा गोजां बोथोर बोथोराव मैगं गायनाय जायो बेहाय जोङो आलु गायो बिलाह जिगाबखौ बाहायनाय जायो आरोना जेब्लानिखि दैज्लां जों मोसौजों हाएवोब्ला आरो हाल बियाबो बेहाय। मोसौ थानायनो जोङो ओ जिगाबखौ जाहोनाय जायो आरोना। जेब्ला जोङो औ बिसोर। होनो थाखाय गांसो गैया जायो अब्ला जों बेफोर खामानियाव। बाहायनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थिग बेबायदिनो जों बे जायगायावखौ। खौ जेनबा फाननानैबो जों रां खामायनाय नङा होनोमब्ला नोंथां।
औ हायो नोथां।
औ थिग थिग बेबायदिनो जों बे जिगाखौ जोङो मैखुन बानायनायफोरावबो बाहायो नङा होमबा नोंथां।
औ बाहायो।
औ दे। बिदिनो औ बिदिनो जेब्ला जों माइफोरखौ हाखाङो जों माइ हाखांनायनि उनाव बे फोथारावनो जोङो आलुबो गायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेसर फोनाय बिदिनो माइफोर बायनायफोरखौबो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बे जायगाखौ जेनेबा गोबां जेनेबा गोबां खामानिफोराव बाहायो जेरै जों ओ बिदिनो हायजें गायनाय हाल्दै गायनाय बिदिनो आलु गायनायफोरावबो होयो।
ओ नोंथांमोननि थिं औ। दै जेनेबा जों। माइ आबादखौ मावो। बिनि थाखाय दैनि थासारिया माबायदि। आरो माजों माइखौ गायनाय जायो।
औ औ दाथबुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनिथिं दैनि थासारिया बिब्दि जेनेबा बिदि जेबो आंखाल जायाखै आरो नोंथां नांगौ बदि बिबांनिनो दा जानानै दङो जेब्ला दैफोर फोथाराव खमब्ला जोङो। जेनेबा बिदिनो ओ हाखर नङाबा दंग दैमा ओ बिदिनो नालाफोरनिफ्राय जोङो थिखांनानै जों माइ गायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ नोंथांमोननि। थिं जेनेबा गुबुनफोरनिफ्राय माइ गायनायखौ लाबोनायखौ नुदोंनाा नोंथांमोननि नखरनिफोरानो गायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनियाव बेफोरबायदि। न'नियैनो ज' ज'यै माइ गायनायखौबो नुनो मोनो आरो। जोङो। खस्थ' जाबोला जोङो गुबुननिफ्रायबो हाजिरा लााबने बेखौ जों नुनो मोनो आरोोना नोंथां। गोदोनि बायदि दानि दिुगाव सावरि। ज' ज' रंजा बाजायै गायनायखौ जों नुनो मोनला आरोोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ। नोंथां बिदिब्ला जोंनिया। समाब ज थांबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ आंगौ नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा? औ दे।